हेलौ
ओनथां
औ खोनादोंना।
ओ खोनादों दे।
हेलौ- माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायजागोन ना।
औ सराय जागोन दे नोंथां।
जोङो दा बर'नि जिथु।
जोबोर लासै खोनादों।
र' दैब्ला।
अ।
औ दा खोनाबायना नोंथां।
औ खोनादों दे।
अ माने जोङो दा बर'नि जिथु रंजानाय फोरबो बैसागु।
औ।
बेनि सायाव सावरायनायसै एसे ना।
अ साग दे नोंथां।
औ दाथ' बैसागो होनबाथ' जों बयबो मिथिखागोन नङा होनबा बर'नि माने। बे बैसागु। दा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि फालिनाय। जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां।
औ दे अब्ला एसे फोरमायनानै होदो।
औ। जोंनि गामिथिंजाय सैथानि जोब। दा खाालार खालि मोसौ बैसागि। हिसाबै खुंनाय जायो।
औ।
मोसौ बैसागोखालि मोसौफोरखौ थुखैनो थाखाय बेनि। सानसे सिगाङावनो। मोसौ थुखैनायाव जाखिनि मुवा बेसाद नांगौ।
औ औ।
बाजाराव बायनानै लायो जेरै। थाराय खाथ्रि लाव फान्थाव बेफोरखौ। ओमफ्राय। बेखौ लाबानै दोनफैनायखौ। मोसौ बैसागु। हानानै। माला सुयो। आरो। आथाखौ ओरैनो दोनो
औ बेनिफ्राय
बेनि उनाव मोसौखौ मोसौनाव फुननो थाखाय गाइक सानायनिफ्राय हांगारखौ हखयो आरो जानायथाव फुननानै मोसोनाव फोनना होयो आरोना मानो होनोब्ला गोदोनि आबै आबौमोना फोथायोदि बिदि फोनोब्ला बोसोराव जानाय बेमार आजारफोरा खारो होननानै मिथिनो मोनदों आरो जोंङो बेनिफ्राय फुनखांनानै दै सारथिं होना लाबोनानै
औ
थानायारजों बुस्रोद बुस्रोद लाना फैयो आरो मोसौखौ ओमफ्राय दैसायाव बै हानानै लाखानाय मुवा बेसादफोरखौ सारनानै जे ओरैनो सल खननो जेरै लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोरै आरो हानजा हानजा बेफोरबायदि आरोना नोंथां
लि फालिनाय जायो होनदोंमोन नोंथाङा
मोसौ बैसागो ओं बेनि उनावहाय मोसौखौथ थुखैखांबायानो सल खननानै बेनि उनावहाय नेक्स्ट बेनिफ्राय मानसि बैसागो जाहैबाय बैसागोनि से सानखालि बैसाग दानि से सानखालि बेवहायत फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां दुगैस्रां लोबस्रां
औ।
इसोरनि सेराव जोङो गोसो गोथारै आर'ज गाबो जाहा थे बोसोर गोदानाव जेबो खैफोद आफोद फैया। गेना गोरोन्थि जाया। जायजों मेजों नो नांज्लाय खमज्लाय जाया बेनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाब ग्रोयो। बेनि उनाव बिमा बिफाखौ खुलुमनानै बिसोरनिफ्राय बोर लायो। बेनि उनाव गामिनि गोदोर गोलावफोरनिफ्रायबो खुलुमनानै जोङो बोर लानो हायो।
औ।
बेनि उनाव नैथि साननिफ्राय बोराय बोराइ बेन्थ' गथ' गथायाइ गासैबो खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै नाय गाजा गोमजायै मोसानो ओंखारलाङो।
औ औ नंगौ।
सानसिमाहालागि मोसाखांनानै मोसा खांनायनि उनाव मो मोसानानै मोननाय थाइसे थायनै रां माइरंफोरखौ जमायैहाय रायजोआवनो ओंखाम ओंखाम बेदर ना संनानै जयैनो। न'खरसेयै बायदियै जायो आरोना नोंथां जोंनि
औ नंगौ बेनिफ्राय बे सो ओ सानबेसे थायो होन्दोंमोन बे मोसानाया
स्नि सानालागैहाय
स्नि सानालागै ना। बेनिफ्राय जि ओ बर'फोरा मोनसे नेम दंबावो बैसागुआव जे जा खुंखा जानाय बे ओ एबा गोखा गोखै जानाय होनना बुङो ना बेखौ मिथिगोनना नोंथाङा
औ मिथिगोन नोंथां।
बेयाव बेखौ मा सानखालि जानाय जायो नोंथांमोनथिं
मोसौ बैसागोखालिनो जायो जोंनि इथिंजाय
औ बेनिफ्राय बेहाय अ देेलाय बुंलाय
मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय बाजारफोराव थांनानै बेदर ना लाबोनानै खुंखाजोंबो संनानै जायो आरो गोखा गोखै खाबथिंनानै गोखा गोखैखौ होनानैबो जानाय जायो। मानो गोखा गोखैखो मानो जायो होनोब्ला जोंनि जोबोद फोथायोदि बोसोराव सानाय सि नाय। जिखिजाया बेमार आजार जानायनिफ्राय बारग' बारग'यो होनना मोनथियो आरोना नों थां बेनि थाखायनो गोखा गोखैखौ जानाय जायो।
औ ओ बेनिफ्राय बे जे गोखा गोखै ओंख्रि बेहाय मा मा मै गं थाइगं होनाय जायो?
ओ माथि गालदाब दिंखिया
औ बेनिफ्राय
ओमफ्राय लाफा सायख
औ
बायदि बायदि बिदिनो जेखि जाया गोखा गोखैयाव गोलैनाय फोरखौनो होयो आरो नोंथां जोंनि बिथिंजाय।
उम मोनो जोंनि सोरगिदिं मोननाय जायखिजाया मैगं थाइगं बांसिनखौनो होजायो आरो ना। नंगौ।
ओ नोंथांमोनथि मोन नोंथांमोननि थिंजाय माबायदि नोंसोरनि गामिफोर थिंजाय माबायदि फालियो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ बैसागु फालिनाय नेमाथ बे नोंथाङा जा बुंबाय बेबायदिनो जोंनियाबो एखे। बेनो बुंजायो। ओ। गिबियावनो माबा मा-मा मा-मादान ओ सैथ्र दान। सैथ्र दाननि जोबनाय खालि मोसौ बैसागु जायो नङा होमबा? बेहाय माने ओ दा जा बुंदोंमोन दहयो गिबियावनो जोंङो सानसे सिगाङावनो बायदिसिना जि नांगौ जानाय मुवा मैगं थाइगं बायदिसिना जेनेबा लाव नंङा होमबा फान्थाव बेनिफ्राय थाराय बायदिसि ना बुथुमनानै लायो बेनिफ्राय बेफोराव जोंङो हानानै माला सुनानै लायो आरो। माला सुनानै लानानै उनावहाय जिहेथु मोसौ बैसागु दिनखालि बेखौ मोसौफोरनो गानहोनाय जायो आरो लोगोसेनो नोंथाङा बुंनाय बायदि हांगारबो फुननानै लानाय जायो मोसौ सौनो। ओ मोसो सौनि गङावबो फुनो नङा होमबा?
उम
फाय थुखैनो लाङो मोसौखौ फुजा होखांनानै थुखैनो लांबोब्ला जोङो खायसेया दैमायाव लाङो खायसे फुख्रिफोरावबो लांनाय नुनो मोनो जोङो। बेबायदि आरो इनिफ्राय अखानायै थ' मानसि बैसागु जाहैबाय मानसिनि बैसागुआव बो ओ नोंथाङानो बुंखाबाय नङा होमबा फुङावनो सिखारनानै जोङो बाथौ जिथु आफा आनानगसाय नङा होमबा बाथौआव बेनि उनाव न'नि गिदिरफोरखौ जोङो मान होयो बेनिफ्राय खायसेया बैसागुनि मुङै माने सि जोमबो बायनानै होयो नङा होमबा बेबायदि आरो औ बेनि उनाव जोङो अखानायैनिफ्राय रंजानायखौ आखाइयाव लायो गामि गामि मोसाथिङो खायसेया सेंग्रा सिख्लानि हानजा थायो। खायसेया बोराय बुरैनि हानजा बा खायसेया ज'माबो मोसायो नङा होमबा बे बादि आरो इनफाय जोबनायावथ' जोङो मोसाखांनानै ओ जिहेथु जानाय लोंनायनि मोनसे जगार खालामो आरो बेनिफ्राय बेहाय बरनि माखासे जानाय लोंनायफ्राथ' थासिगोनानो जेरै अमा बेदर
ओं
अमा बेदर थायो बिदिनो बायदि रोखोमनि जायगायावनो मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो। आरो जौ आ बो मोनसे गोनांथार बाहागो बायदि बुंजायो जोंनि हारिमुवआव नङा होमबा ओ बेबायदिनो आरो इनिफ्राय बेनि उनाव नोंथाङा बैसागुनि अनगायै माबाफोर फोरबो मिथिबावो नामा बर'नि
बर'फोरनि
औ ओरैनो खाथि गासा ना खाथि गासाखौ बे खौ मा समाव फालिनाय जायो?
खाथि गासाखौ
उम
खाथि दाननि स्नि खालाराव फालिनाय जायो।
गारथि दाननि स्नि खालाराव ना? ओ बेनिफ्राय मागो औ औ। बेनिफ्राय मागोबोथ फालिनाय जाखायो नङा होमबा?
औ
मागोआव ओरैनो गुबैयै जोंआ रंजानाय बा फिथा-सौराय जानायनि फोरबो नङा होमबा? समाव नोंथांमोना मा मा रोखोमनि जानाय लोंनाय खालामो?
थावसि फिथा एन्थाब फिथा गुमा फिथा ओमफाय नालेंखरनि लारु। बारा एसेबां बानाया जोंनिथिंजाय बेखिनिखोनो जायो आरो।
औ औ बेफोरनि मादाव नोंथाङाबो बेफोरखौ गावनो बानायनो ओ बानायफेरबाय नामा मालाबा?
औ बानायफेरबाय।
औ माखौ बानायो नोंथाङा ओ फिथाखौ?
गासैखौबो बानायबाय।
औ गासैखौबो रोंगौ ना?
औ।
बेनि मादावनो मोनसे फिथानि बानायनाय आदबखो खोन्थानो हागोन नामा माबायदि बानायनाय जायो?
नालेंखरखौ सुरखिग्रोबाय बेनि उनाव ओमफ्रय बेखौ एवबाय एवनानै एसे दैया राननाय बायदि नालेंखराव थानाय दैया राननाय बायदि जाबा सिनिखौ होबाय बेनि उनाव लारू सिथमबाय। फिथाया रेदि जाबाय। उम दे होमब्ला नों थां समाबो जाबाय नोंथांजों रायलाय रायज्लायनानै जोबोद गोजोन गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय अब्ला दोनथ'लायनोसै औ